हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां
नोंथांजोंहाय अ नोंथांजों हेलौ
दे बुंलाय नोंथां
हेल' अ नोंथांजों जुमाय संनाय ओमफ्राय बिदि दे बाखर बाखार देनाय बेनि सोमोन्दै रायलाइनो नागिरदोंमोन नोंथां सम दङ ना?
दं दे नोंथां रायज्लाइनो हागोन।
औ नोंसोरनोखै जेन'बा बिदि जुमाय संनाय ओमफ्राय बाखार देनाय बेफोरबायदिखौ बोरै बानायनाइ जायो। एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ जोंनियावथ' गिबियावनो जोङो जुमाय संनो गोनांबा ओ बाखारखौ बानायग्रो नांगोन ओ बेनि थाखायनो जोङो ओ बाखाराव जोङो गिबियावनो उन गुन्दैबो लगायनाय जायो उन गुन्दै एसे बेनि ओ उनाव हाग्रानिफ्राय जोङो मोखोना बिलाइ बेनिफ्राय मोखोननि बिबार दंफां राखेब दफां राखेब आरो ओ आनारसनि बिलाइ बेफोरखौ गलायनानै जोङो देग्लिनानै लानाय जायो माबायाव ओ उलाराव उलार गंसेयाव बेनि उनाव बेफोरखौ जोङो ओ जा उन गुन्दै बेजों ओ लारु सिथमो सिुथुमनाय जायो आरो लारु सिुथुमनानै जोङो फोराननांगौ जायो। ओ सप्तासे बा सप्तानैनि थाखाय जोङो बेखौ
खालामानानै ना।
औ एसे दै लगाय नांसिगोन जोङो जेनेबा अन गुन्दैयाव बिनि उनाव जोङो बेखौ लारु खालामनानै ओ फो फोरानना दोननाय जायो आरो बि उनाव फोरानना दोनखांनायनि उनाव ओ नेक्स्ट प्रसेस जोंनिया जाहैबाय ओ जा जुमाय संगोन बिनि थाखाय जोङो ओ माइरंखौ खौ जोङो जा एंखुर माइनिफ्राय ओंखारनाय जेनेबा माइनि माइ जावनायनिफ्राय फिसा फिसा एंखुर ओंखारोना बे एंखुरखौ जों लाग्रोनांगोन लानायनि उनाव जोङो ओ बेखौ मोजाङै सुना लानानै ओ गंसे खान्थायाव अर जरायनानै ओ नांगौ बिबांनि दै होनानै बेखौ जोङो स संनाय जायो आरो संनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ दसे सुनो होनानै गुसु जाहोनो होनानै बेखौ जोङो ओ गांसे प्लास्टिक बनानै बेखौ एरननाय जायो आरो एरननानै जोङो बेखौ ओ फेनलानानै ओ बेखौ जा जों बानायदोंमोन ओ जा जों लारु बानायदोंमोन जेन'बा मा होनो एमाव एमाव बानायदोंमोन बे एमावखौ जोङो फोनना होनाय जायो आरो फोननायनि उनाव ओ जों बेखौ खोबना दोननांगोन जायो आरो ओ जेनेबा ओम एमावजों मोजाङै मिक्सार जानानै जेनेबा बे माइरङा सेवो बेनि थाखाय जोङो बेखौ दसे गोबाव दोनथ'नाय जायो‌। ओ खा खाननै बा खानसे बिनि थाखाय दोनथ'नाय जायो बेनि उनाव जों बेखौ खान्थायाव सोनाय जायो आरो खान्थायाव सोनायनि उनाव जोङो बेखौ खानबा सो बिनि उनाव खानबासोनि उनाव बेखौ जोङो लोंनो हानाय जुमाय जानानै फैयो आरो। औ बे जुमायखौ ओ बे जुमायखौ जोङो बानायनानै ओ बेखौ लोङो लोंनायनि उनाव जोङो बेखौ सेरेब महरै जोङो ओ लो बानायनो हायो बेखौ नोंथाङा सेरेप बानायनायखौ एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे मिथिगौब्ला सेरेप साव
औ औ हागोन नोंथां सेरेप माने जुमायखौ बिदिनो
जुमायखौथ' लोंनोबो हायो आरो ओ जुमायनिफ्राय सेरेप जायो अराव बिदिनो सावनानै जेनेबा खफ' जेनेबा बियो खान्था मोनथाम जाबनांगौ खोमा ओमफ्राय आं नुदो आरो। अ नुदो आरो मेगनजों खो बुंनोसै आरो आङो खान्था गंथाम जाबनांगो ओमफ्राय गेजेराव गेजेरनिया आरो हाबफ्लंनाय थायो खोमा
औ सिंथाराव जोंनिया अफ्रि थाहैबाय।
अ अफ्रि थायो इ अफ्रिनिफ्राय जेनेबा औ अफ्रिनिफ्रायनोथ' अ ओमफ्राय अ फ्रिनिफ्राय गोदौ जेनेबा खफ' ओंखारनानै गुदुं जानानै खब' जानानैनो सेरेबा जायो होनना मिथिनो मोनदों आरो।
औ औ बेनिफ्राय सेरेब सावनायनि ओ जोंना सा थाराव दाबोराव ओ दैखौ जोङो होनाय जायो आरो बेनिफ्राय दैखौ जोङो दुंबा दुंबा सोलायबाय थानांगौ आरो जोंना जा अर सुनाय अर सुनायाबो जोङो इमान गुम गुम जोङो अरखौ सुना नाय नंङा मानोना सेरेपा खारगोन जोंनिया अफ्रिया अफ्रिया खामब्ला थाय थाय जोंना सोरेबा ओ खामनाय ओंखारगोन आरो। इनि था खायनो जों अरखौ एसे फिसा ओ फोजोंनांगौ जायो ओ बेनि ओ उनाव अरखौ फिसा फोजोंनानैसो जोङो सेरेबखौ लासै लासै नंगौ नंगौ नंगौ सेरबखौ जोङो लासै लासै गहोबाय थानांगोन आरो।
औ।
बिनि उनाव से बिनि उनाव जोङो सेरपखौ लोंनानै जानानै फैयो ओ बिनि उनाव ओ से सेरेबखौ जोंनि ओ सुबुंफोरा गोबां लोङो जे जायनि जााहनाव गोबां खहाफोर नुजाथियो ओ सेरेब लोंनानै बे खहा नुजाथिनायखौ नोंथाङा ओ होबथानो ओ माबा मोनसे राहा एबा सेरेब लोंनायनिफ्राय जोंनि बर'फोरा सेरेब लोंनायनिफ्राय जानगाराव थानायनि एसे सुबुरुन होनो हागोन नामा नोंथां।
गानबा गान। थाबाय माने जेनेबा न'खर न हर गासिबो हेलौ।
ओ।
खोनादोंना नोंथां। गासिबोथ नखर नखर गासिबो नखर नखर सावबाथ गासिब नखर नखर जुदि सेरेब। मानो बाराथ होननो मोननाय नामा जेनेबा इसोरखो होबथाबानो लोंनायफोराबो बन्द जागोन आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ। औ खोनादों खोनादों नंगौ नोंथां।
जिन आयेन निराहारा। जेनबा ओ इदिनो गासिबो जयै रायलायनानै नखर नखर जौ संनायखौ बन्द खालाम जेनेबा जाय। बानायो। बिसोरो जागोन। बिसोरथ साव होननानै बुंफैनो हानाय नङाना जेन'बा सेरेब बानाय होननानै। औ
नंगौ नंगौ नंगौ। ओ गाव खौसेथि था अब्लानो माने ओ ज सेरेब लोंनायखौ माने गारनो हायो आरोना। ओ दा नोंथांमोननि जायगाखि बेफोरबायदि सेरेब नखर नखर सावनानै फाननाय राहा दों ओ सुबिदा दं नामा नोंथां?
जोंनि जायगायाव बिदि सावा। जोंनि खाथि खालायाव सावो खिन्थु जोंनि गामि गामि बा ओनसोलाव सावनो होआ आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? ओमफ्राय ओ सासे सानैथ' लों ग्राबो थायो नालाय सासे सानै लों
नोंगौ नोंगौ।
थायोना गुबुननिफ्रायनो बायना लाबोनानै लोंफैनाय लोंफैयो आरो लोंफैनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ। औ थारैनो ओ नोंथाङाबो माब्लाफोर बे जौखौ बाहायफेरदों नामा ओ माब्लाबा समाव रंजानाय समाव माब्लाबा ओ ओ निउ इयार समफोराव नोंथाङा बेफोर जौफोरखौ माब्लाबा लोंफेरबोदोंमोन नामा?
आं बाहायफेराखै नोंथां खनसेबो लाफेराखै आं टेस्टखौनो मिथिफेरा आं लाफेराखै आरो लाफेरनायालाय। मानसिफोरखौ लोंनायखौलाय नुयो। होमबाबो आं आरो दिनैसिम
नंगौ औ औ औ बेफोरखो ओ बाहायियानो
जेनेबा लोगो लोगोफोरा बाहायनाय नुबा बाहाय औ गाज्रि होननानै मिथिखायो नालाय बिनिखायनो आं बाहाया आरो। जेनेबा गावनि गोसोनिसो गोसोआसो नालाय।
नंगौ नंगौ। थारैनो ओ बेफोरखौ बाहायिआबो मोनसे मोजांनि बाथ्रा मानोना बेफोरो जोंखो गोबां खहा खालामो आरो ओ न'खरफोरखौबो जौगानायाव बियो जोबोर ओ माने होबथायो आरो न'खर गंसेखौ जौगाहोनाय आरो न'खर गंसेखौ थानायाव ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ सेरेब जा लोंनायाव ओ नोंथाङा ओ मा मा ओ जेनेबा हेलौ नोंथां खोनादोंना? औ औ सेरेब लोंनाय ओ सेरेब जा सावनाय ओ बेयाव नो नोंथांनि न'खरावबो सावफेरदोंमोन नामा नोंथां सेरेपखौ? माब्लाबाफोर। हेलौ नोंथ नोंथांनि न'खरावबो ओ बे सेरेब सावनायखौ, हेलौ नोंथांनि नख न'खरावबो बे सेरेब सावनायखौ साव फेरदोंमोन नामा नोंथां?
जोंनिया माने गामियावनो ओ जेन'बा गामियावनो खौसेथि जानानै बिदि सेरेब सावनो मोना माबानो मोना रायलायखानाय दं नालाय बिनिखायनो जोंनिया गामियाव सावनाय जाया आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ ओ जोंनिया सेरेब नंगौ नंगौ। ओ जोंना ओ सेरेब सावग्रा मानसि ओ मानसिफोरा जोंनिखैबो बिदिनो सावनो बन्द' नाथायबो साफा सानै सावनो बन्द' माने जोंनिया सावनाया ओ एलाव दोङो नाथायबो जोंनिया फाननाया बन्द' आरो गुबुन ओ गामियाव फानहरनो मोना आरो जायगायावबो फाननो मोना। लोंनो गोसोबा ओ न' खाथि खालानि ओरनो खासे खानै आइजोफोर ओ बा हौवासाफोर खामानि मावनानै मेंनानै जमा लोङो आरो बेफोरबायदि एख नांलाय खमलाय जोंनि जायगायाव खालामा आरो जोंनि ओ जायगायाव गोबां अमाफोर लायो बेनि थाखायनो ओ बे जौ सावनायनि जा जौ सावनायनिफ्राय ओंखारनाय अफ्रि बेखौ ओ जोंनि अमाफोरनो ओ जोंनिखि बाहायनाय जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो गामियाव बे सेरेब सावनायखौ ओ सावो आरो बेनिफ्राय जे बो जोंनिफ्राय फाननो। एबा बायनो मोना आरो। ओ जो आमफाय जोंनिया नों थां टाइमाबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां ओ सेरेब बर' फोरनि एबा सेरेब सावनायनि बागै नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय। दे नोंथांनो रायलायना गोजोननाय मोनबाय। खुलुमबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथां दे खुलुमबाय नोंथां।
दे दे।